अ येस बहाय दं?
बहाय दं?
आं नै लामा
अ थिगैनो दं नेटवार्कआ प्रब्लेमथारलै
बेन्थन जादों दा समयसा ओं नेटवर्कआनो औ हारसिं साहा गरमलै बारबो बारबोरबो गैथारा ओम।
अखा गोसोम जादोंमोन जानायालाय अखा हायोसो ना मायोथाय
ओरैहाय
औ।
अ बिथिंबो फैगोन अखायाथ'।
दे।
ओ खोमसिसि जादों जोंनिथिंबो ओमफ्राय बर्तमान असेनदों न बिथिं चिरांथिं
अखायाथ' फैबायानो थायोखोमा ने?
गरममोन ओम।
ओ ओम। बिथिंबो गरमाथ' बिराद गोजौ गोजौ
अरायबो फैफिनो
खबर सबर उम
बेंलराजों जोंलै माथो बोथोरफोरा बेयाव आं हारसिंसो दं
बरियानो बांद्राय बांद्राय गरमबो नङा था
दायोथ' मोना मोना बाइकफोर सलायबोला थान्दा आं थारमाने थांनाय सप्तायाव बेंग्लराव सप्तासे दंहैयोमोन नालाय
खोनादों? थांनाय सम थाहैदोंमोन
ओ
उम दं उम उम जोबो मोजां जोबोद मो जां बेवहा मोजां मोनबाय
खोथायाव स खोथायाव सफैगोन नङावलाय
आङो दा
खालि सुनि
शनिबारै
शुनिबारैनो फै बेंगलरा नै सप्तासेयानो जाफिननोसैसो देहायासो एसे लोरबां जाना दं आंहा
लोमजाहां मोनबाय थायो देहाखोनो माने बे क्लाय ओ बोथोरा गु सुमोन नालाय बेंगलराव बे गुसु खो जाना फैनानै दा नै देहाया इसेबां माबा खालामनो हायाखै थावरिनो हायाखै
एडजास‌ जायाखै वेडारा
औ एडजासट जागनो हायाखै दासिमबो ओ ओ बेनथ'न ओमफ्राय
गायनाया गायगासिनो दं सोरबा सोरबि दंबावो जोबाखै
उम ओजोंहाय गायो ना, ना फोयो? फोनानैनो जोंनि बायदि रेडिमेड फैयो।
रेडिमेड नङा खोथियाफोनासो गायजोबो गासिबो
आदसा आदसा दै बायदिसिनानि आतसा उम उम ओमफ्राय दै फोरालाय माबोरै
दैया दैया सोलियो। सोरनाबा थांङो, सोरनाबा थांङा बिदिनो
ओ ओ ओ ओ ओ सोलियो आरो न' हायो आरो न' दैया
हाया हरैनि बदि नङा हरैनिया हरैनिया हाया मोजां ओरैजाना स्राव स्राव खोथियाया ओम ओम उम
गथ'नि थाखायनो मावनो हाया नै जोंफोरथ' हाफेरसालानो ओंखारनो ओमफ्राय नोंलाय नोंलाय अबेथिंनि
हांथ'वाखै र'
थांलै एसे। एक्सारसाइस जागोन गायनाय फुनाय न'खराव सोलि
दंबावो टाइम लाबावगोन सप्तासेसो बे बे खोथिया खोथिया सम नांबावोसो
एह फोनाङोसोना ने अबेथिंनिया फुनांगोन आरो माबानांगोन हा खरस बारा जायोसै दानिया बिदि खालामबा
खरस बारा माने माबा मा होनो खोथियाया जोंनि, जोंनि बायदि नङा बिसोरनिया दिन हाजिरासो फुयो देहा मोजां आरो जोंनि आखाइ आखा सिस्टेमजो फुयोना थिखासो लायोना जोंथिंनिया ओम बा बुहुत खरस बिथिं सानसे थांग्रो।
गायनाया साराय थिनस' ओनदां साराय थिनस' ओम औ
ओम ओम
जौबाय नालाय जौबाय हाया जौखोना थाजाना थाबाय जौवानालाय गोजौ जाबाय साराय थिनस
जोंनिथिंनिया देरस' नामा फुंसेयाव
औ तिनस' सारिथिन
नङा नङा नङा जोंनिया फुंसे हिसाबबो गायोना
थिनस' सारे थिनस' सानसेयाव सानसे सेयाव जेनबा नङा थारमाने नोङो ओरै सानसेयाव थिनस'बा बिथिं देर' जाहैबाय बेनिफ्राय बिदिनो आरो सै
ओ ओ
फ्राय थिनसआनो गायदोंमोन ओम देरस' गारिया बिमबार दा थिब मोनसेयाव थिब मोनसेयाव देरस'
खम खरस जायोसै दानिया गोदोनि बायदि काटा बिस्कुटथ' सोलिला जानाय फोराबोथ'
सल्लिस थाखानि खम थांखाया सासेयाव गायगासेयाव
जा जाहोनाया
जाहोनाया
सेस जागोन ओमबा मा ओमबा नों बिससोन गायबाला नैजि जोन गायबाला ओमबा सान्दो सल्लिसथा बिसां जागोन सारिस' आतस' ताका थांखागोन बिसजोनावनो आरो बिसजोनदोंल'थ' हायाना
हाया बेखायनथ'नो फोजोबग्रा जाबायब्रा गायला खरसाया खम जायो
मोजांबो ओं बै माबानायावबो मोजां जायो मा होनो बे हालेवनायाबो एसे खम जायो नामाथाय
खम जायोब्रा बांद्राय हालेवद्रायनो दरखार गैया। प्रेसना मायानो प्रेसार स्तक जानानै गुवाहाटीसो याल
गोनांथि जाया।
खन्थाबानो खाफि जायो।
ओमफ्राय उम्म उम्म। उम्म उम्म खोनथाम उम्म आंबो जाहा आफाखो मिथिदों, खोनथाम खोनो एव होनाय बेबो।
आलासि हायो खनथामावनो उम्म। जोंना नेक्स्ट इयारनिफ्राय। नेक्स्ट्रा ट्रेन्सफार खालामसै फैगोन बोसोराव।
जेनेबा बोथोर आबहावाफोरा मिलायाबो जानो हागौना बिदिनो बिगासेफोर ट्राइ खालामहोनो हागोन आरो न
नङा बिथिंङा बिथिंना साबसिनबावसो हाफ्रा। उम्म बरियासिनोसो।
उम्म। आंहा बारा इसिबां आइदिया गैया गैनायालाय बेनो।
उम्म।
उम्म। ओमफ्राय ना खांख्राइनिबोथ' आंखाल गैया न' अबेथिं?
हास्राव हाना
उम्म।
गैया।
ना खांख्रायाथ' एभेलेबेल खााथारनाय ने जानानै बाबाय।
ना खांख्राइखौहाय जानानै बाबाय नामा?
ए लेबेल बिब'ना बिनानावसोलै बिब'ना बिनानाव बर' हौवाजों हाबा जाहैनाय दं
ओ माबा खालामना ला
हौवासाया बे हौवासाया थामथिन्दा खालामदोर'
ओ जोंनिथिंथ' एसे आंखालानो जाबायना बेफोरनि फारसे नाफोरनि फारसे खम जाथारबाय जोंनिथिं बायदिसिना केमिकेल फोरखौबो बारा होद्रायो आबाद थिलिफोराव। बेनि थाखायनो जोंनिया दानिया ओ नाबो थाला साम'बो थाला। खांख्राइबो मोनजाला नङाबा गोदोनि दिनाव आयु फा मोनजायोमोन जाख'नोनो हायि।
गैला दायो मुलि होनाया बारा जाबायना।
उम्म।
मुलि होनाय आव बारा जादों। आरो बेफारियालाय कमारसियेल जाबायना जों
खोमा मा होनो बबे एप्सनिया ए एकाउन्ट नाम्बार सोजासिगोन खोमा इउ पि आइ नाम्बार
आतसा उम्म।
उम्म आं सुबाय आंनिया ओ ओरैनो देम' हिसाबै एक्स' थाखा हाबजेनबाय आरो।
आतसा आंनो हाबनो हाबाखैथाय
उम ओ जिखुनु आंनिया जेनबा लाव कलला एसे बुरजा जाबाय नालाय बेनो बेनो फोरोंनायावनो मानायावनो
उम
कल खालामबाय थानाय जायो आंनिया बेखायनो एसे थाब जाबाय दां आंनिया
सफैबाय
उइद्र' जाखाबायानो। अलरडि एकाउन्टाव हाबबाय फैसार
खोनादों?
नङा उइद्र'नि अपसन सफैबाय नामा होनदां?
औ औ औ। बै पे पेमेन्टाव थुना होबोला एकाउन्ट नाम्बार बिदोंना बिया खै बिदोंना बियाखै नोंनिखो नायबा मिथिगोन। ओ अबेथिं पेमेन्ट दङ नालाय ओ
एकाउन्ट नाम्बार बिदों
उम
एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जासिगोन आरो बियो होमबा।
दा
उम। दांदांदुंदुं खोनालायलांदो बा बार मिनिट जासिगोनानो नै जोंहा कला द्रप जालायसिगोनसो खोनादों हेलौ
औ